हेलौ औ नोंथाङा खोनादोंना नोंथाङा दायो मा खालामदों
आङो दायो फ्रियैनो दंथ'यो
औ ओरैनो दं औ औ आंबो ओरैनो दंथ'यो दंनाया दायो नै
औ
अब्ला जों दिनैनि आयदाखौ माने गारि मथरनि सायाव लानोसै ना जेनेबा दा सोलिफुबाय थानाय गारि मथर बा सिगांनिफ्राय सोलिनाय गारि मथर बिनि सायाव लानोसै ना
औ औ जागोन
अब्ला गिबियावनो आङो नों नोंथाङाव माने मोननैसो सों सोंनो लुबैदों आरोना माने नोंथांनि मिथिनाय बिदिनो गारिफोरनि सोमोन्दै एसे माने मा मा गारिखौ नोंथाङा मिथि जे बेखौल' फोरमायना होदो माने गारिनि नामफोर।
गारिनि नामखौथ' आङो इमान जे मिथिया बारु गिबियावनो आजिखालिथ' गोबां गोदान -गोदान मडेल गा गारि -मथर आरो गोदान- गोदान बुसथु ओंखारबाय नङा होनबा? गोदान -गोदान नामजों ओ गोदोनियाथ' ओं-ओं गोजाम गारि होनबा जोङो बासखौ नुनो मोनोमोन। आरो माबा विंगार मोनसे कार होनोमोन इखौहाय नुनो मोनोमोन आरो बांसिन। जानो गोदो जे ओमफ्राय टम -टम माबा टम- थम होनो जाय दाथ' गोदान ओंखारदोंसबो नङा होनोमबा बेफोरो टम- टम बायदि सिनाफ्रा। अट'फ्रा गोदोनिनो मोन आरो अट' रिक्सा बायदि सिनाफ्रा। दायोहाय आं मिथिनाय बायदिबा ओ नाम गारिनि नाम होनबा दा बलड' मिथियो ओमफ्रायो स्करपिय' मिथियो ओमफ्राय फरसुनार मिन्थियो। बियो दा ओमफाय गोदान ओंखारनाय थार मिथियो ओमफायो बां -सिन बाइकफोर होनोबा बुलेट हिमालाया आरो माबा अम एबजेट बेफोरबायदिखौ मिथियो आरो स्कुटि मामे मा बेफोर माने एन्ट्रक्स बेफोरखौ मिथियो आरो इमान माने आङो माने गारि फोरनि नामखौहाय बारा मोजाङै मिथिजोबा आरो दा ओं निफ्राय आरो ओ अब्ला नोंथाङा नोंथांनि मिथिनाय बायदिबा अ ओ गारिफ्रा माबायदि ओ रोखोमनि ओंखारखो गोदोनिफ्राय दासिमहालागै दिडिफारेन्सा माबायदि जाखो गोदोनिजों दानिजों गारि ओंखारनायखो एसे बुंना होगोन हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओ दानिफ्राय माने गोदोनिफ्राय होननानै बुङोब्ला माने दानि गोदोनिखौनो सावरायगोरसै। ओ गोदो होननानै बुङोब्ला बिदिनो बांसिनानो जोङो दामफार गारि माने गोदोहाय माने बारा मटर गारिबो गैयामोन बिदिनो दामफार गारिफोर माने लामा गिदिर माने जेरै नेसनेल हाइवे होनो जायखौ राजा लामा होनो माने बेजों बांसिनानो माने बिदि लामा गिदिर गिदिरजों खारनो थाखाय जोंहा हान्था मेलायाव हान्था मेलायाव बाहायनो थाखाय बिदिनो गारि गिदिर गिदिर जेरै ट्राक फोर दामफारफोर बिदिखौ मिथियोमोन आरो ना उम। माने बेफोरजोंनि गेजेरजों मा होनो बिदिनो आलु बस्था बुरजा बुरजा लांनाय बिदिनो नांगौ ब'साद जेरै गस्ला जि जोमखौ लांनाय बिदिनो जाग्रा मुवा साम ब्राम, बानलु माने गिदर गिदिर इनदास्ट्रिनिफ्राय लाबोनानै माने बेफोरखौ माने लाङोमोन आरो दा गोदोनिफ्राय माने गोदो गोदो समाव माने गारि माबा बायदिसिनाफ्रा खमफोर नालाय आरो बि दिनो सुबुंनि हान्थिनायनि थाखाय जोंहा बास होनानै मिथि यो। माने गोदो समाव माने गोबां बिबाङै गारि गैयिनि थाखाय माने बासनि गेजेरजोंनो सुबुंफोरा माने थांलाय फैलाय, थांलाय फैलाय राहा खालामोन आरो ना मा होनो बिदिनो बासाव गाखोनानै माने गुबुन दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थाङोमोन आ रो मानो होनबा गोदो दानि बायदि ओ बिदिनो बाइक गैला गोदोहाय माने बाइक गैया बिदिनो टट' गैयामोन आरो ना। गोदो समाव। ओ नाथाय दानि जुगाव होननानै बुङोला बिदिनो दानि जुगाव माने गोबांहानो गावहानो मा माने गंफा माने गंफा गंफा गारि मथर दं होननानै बुंजासै आरो ना दानि जुगाव। जेरै ओ न'खरसेयाव बिदिनो सोरहाबा गोबां थारैनो माने स्कुटिफोर थायो बिदिनो बाइकफोर थायो। आरो बिदिनो साख्रि गोनां होननानै बुंब्लाथ' माने गावहानो माने गंफा गंफा खारफोर थायो। बिदिनो गिदिर गिदिरनिफाय गिदिरसिन गारिबो थायो आरो ना जेरै कारफ्राथ' मेरला दामि दामि थायो नालाय बाइकफ्राबो बेबायदिनो माने गोदोनिफ्राय दानि जु गेजेराव गोबां फाराग जाबाय आरो ना। मानो होनब्ला गोदो समाव माने ओ सुबुंफोरा माने बांद्रायबो माने बेफोरबायदिनि सोमोन्दै नलेज गैयामोन बा गियान गैयामोन। बिनि थाखाय मा माने गोदो समाव बिदि दिहुनाया माने खममोन आरो नाथाय दानि जुगाव दानि जुग होननानै बुङोब्ला माने गोबां सोलायबाय आरो ना दा दानि जुगाव माने ओ कारफ्राबो माने गोबां डिजाइन डिजाइननि ओंखारबाय। बाइकफ्राबो गोबां रोखोमनि डिजाइन डिजाइन ओंखारबाय। बिदिनो जोंहा गोबांसिन बाहायनाय होनजायोब्ला आथिखालाव माने थ'थ' बा फिरफिलि थम थम होननाय जा बेथारि गारि होननानै मिथिनाय जायो आरो ना माने बियो बारा बिदिनो पलिउसनबो खालामा। बिदिनो सुबुंफोरनि थांलाय फैलायावबो जोबोद मोजां। ओ इदिनो माने थावनिबो नङा नालाय बे बेथारिनि गारि बेनि थाखाय माने जोबा माने जोबोद मोजां आरो ना। माने मानसिफोरा माने मेलेम जिबिनि फ्राय मेलेमजिबिसिन जाबाय नालाय बेनि थाखाय माने थांलाय फैलाय राहा खालामनायाव माने माने मोजांनिफ्राय मोजांसिन जाबाय आरो नोंथां।
उम। अब्ला नोथां अब्ला नोंथाङा ओ दानि माने जिथु ओ गारि ओंखारनाय अब्ला गोदोनि ओ गारि घरा ओंखारनायनिसाय दानिखौ मोजां मोनोमोन ना गोदोनिखौ मोजां मोनोमोन
औ। माने दानि होननानै बुङोब्ला माने दानिया माने गोबां बांसिनानो जाबाय माने गावहा गाव गाव माने गावारि गंफा गंफा गारि थाजोबनायनि थाखाय माने बयहाबो माने बिदिनो अफिसाव थांनाय बिदिनो बेहाया थांनाय म गोबां गावहा गंफा गंफा जाबाय नालाय मान बिदिनो थ बारा जासै माने बिदिनो हान्था मेला माबानायफ्राबो साउन्डफ्राबो माने बेल दामनाय गारिनि आवाज गाबनाय माने गोबां बांसिनानो पेट्रल पेट्रलनि थावनि गारि नालाय बेखायनो माने बिसोर माने बिदिनो गोबां बिबांनि पलिउसन खालामबाय माने गोदोनि समावथ माने हनै बिदि माने गोबांथार गारि खारैनि थाखाय माने बिदिनो मिथिंगायारि नेचारेल माने मोजाङैनो थायोमोन गंफा गंनैल खारोमोन गोबाव जों आरो नाथाय दानि जुगाव माने गोबांथार गारि खारनायनि थाखाय माने बिदिनो साउन्ड पलिउसन बिदिनो साउन्ड पलिउसन जानायजों लोगोसे बिदिनो आबहावा गुबुंनाय बिदिनो गोबां माने जेंनाफोर दानियाव नुजासै आरो ना माने गोदो समावहाय माने गारिबा गारिफोरनि खारनाय बिबाङा खममोन नालाय बेनि थाखाय माने गोदो समाव बिदिनो एफा बिदिनो माने खस्थबो गैया हा मा होनो खस्थथ होनलांखो माने पलिउसन माबा गैयामोन नाथाय गोदोनि समाव माने थांलाय फैलाय खालामनायाव बिराद खस्थ जायोमोन आरो आरो ना नाथाय आथिखालु मानि मुगायाव माने बियो खम जालांबाय आरो खस्थआ खम जालांबाय नाथाय बेराफारसेथिङै जोंनि मा होनो बिदिनो खहा मान जेरै आबहावा खहा जानाय बा बारनि खहा जानाय बिदिनो लामा खहा जानाय बेफोरो माने आथिखालाव माने गोबांसिनै नुनो मोनबाय आरो मानो होनबा गोदोहाय मानसि एसे एफाबो गारि गैयामोन नालाय बेनि थाखाय बाराबो पलिउसन जायामोन थेवब्लाबो गोदोनि समाव बिदिनो थांलाय फैलायाव माने गोबां बिबां खस्थ' जायोमोना आरोना माने गोदोहाय माने गारिफोरा खममोन दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनोबा बिदिनो गोबाव सम लायोमोन नाथाय दानि जुगाव माने बिदिनो मिनिट बा घन्टानि गेजेरजोंनो दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव माने सहैनो थाखाय खाबुआ मोजांसिन जाबाय आरोना थिग बेबायदिनो माने सिगां समाव खस्थ' जायोमोन बिदिनो गराइ गारि बा माबा मोनसे बिदिनो थेम्फुफोर माने गोदोहाय एसे खम बिबांनि खारोमोन नाथाय दानि जुगाव माने गारियानो माने एभलेबलनिफ्राय एभलेबल जासिनायनि थाखाय थारमाने
औ
फैलाय राया मोजां जाय आरोना थेवब्लाबो माने बेराफारथिं माने साउन्ड पलिउसन जानाय बिदिनो आबहावा गुबुंनाय बारनि खहा जानाय हान्था मेला बिदिनो ट्रेफिक जानाय बियो माने बांसिननिफ्राय बांसिन जाबाय आरो गोदोनिफ्राय दानि याव नुनायाव औ
औ
अब्ला नोंथांनोबाव नोंथांनावबो आं मोन्नैसो मिथिनो लुबैदोंदि माने नोंथांनि मोनदांथिनाय बादिब्ला गोदोनिफ्राय दानि याव माने माबायदि सोलायनाय नुबोदों
ओ गोदोनिफ्राय आरो दासिमहालागै ओ सोलायनायखौ होनोब्ला ब्ला जोङो बुहुदानो सोलायबाय गोदोनिफ्राय गोदोथ' जोङो बासफोर गंसे ल'सो खारनाय जायोमोन जेरावहाय गोजानजों ओ जेरावहाय जों बास गाखोनो थाङोब्ला ओ जेनेबा अट' रिक्साफोरजोंहाय एसे थांनांगौ जायोमोन अब्ला दानियाथ' जोंना ओ जायगायाव नो गारि एबा बासफ्राबो फैसोयो नङा होमबा अब्ला जोङो नों माखासे नोंनो बुंलांखा थाजोबो आजिखालि गोबां गाव गावनि फेसिलिटिखौ नागिरनानै एबा गोदोनिफ्राय दासिमहालागै मानसि फोराबो आरो जौगाबोबाय नङा होमबा बिनिखायनो आथि आद दानि मानसिफ्रा एबा दानि जुगाव जिखुनु गारि मथरनि बिबाङा बांबोबाय आरो मानसिफ्राबो माहाजोन जाबोबाय गावबा गावनि फेसिलिटिखौ लुबैबाय ओ ससेनिफ्राय ससेसिम थांनो बाग्रा जाबाय बिनिखायनो ओ गावबा गाव बयहाबो माने मोन से नङा मोनसे गारि एबा ओ मोनसे स्कुटि एबा मोनसे बाइक बाबोथ' लादो नङा होमबा बिनिखायनो ओ दानि जिथु गारिनि पपुलेसन बियो जोबोर माने बांबोबाय आरो बुहुत बांबोनो हम बाय बिनिखायनो ओ दानि ओ जिखुनु ओ गारि लानानै ओ जाब्रबथाय जादों बेफोरनि बिजोंबो मोनसे ओ खहा जानाय बायदि जादों आरो
औ नंगौ नोंथां
बेनिखायनो गोदोनि फ्राय दासिमहालागै बेफोरबायदिनो सोलायदों आरो गोदोनियावहाय ओ नेचारेल एसे मोजां दंमोन आरो खिन्थु दानियाव बुंनो थाङोब्ला ओ बुहुत माने एसे गोबाङैनो माने एसे खहा बायदिखौ नुनो थांगासिनो आरो अब्लाबो फब माने डेभेलप जानायनि फारसे फार बेराफारसेखि नायोब्ला डेभेलप जानायनि थाखाय बे मोजाङैनो जादों आरो मानसिया जे जोङो माबा मोनसे मावनानै लानो हादों बेफोरबायदिबो ओ जायो आरो बेनिखायनो जोङो दा बेफोरबायदि ओ डेभलपखौ नुनो मोनबाय आरो मोजाङैनो जाबाय ओ सानो आरो
औ नंगौ नोंथां अब्ला नोंथां औ समाबो दोनथनोसैना नोंथां दे